औ नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रिबा आं दसे सम सावरायनो हागोन ने?
औ हागोन नोंथां
अह बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जोङो जोंनि दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरनि जोंनि बर' हारिनि आबाद मावनायखौ मा बोरै मा रोखोमनि आबाद मावो बेखौ एसे दसे सम सावरायनो थाखाय आं नोंथांनिसिम कल हरनाय जा जादोंमोन नोंथांजों बिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ने?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ ओ बिदिब्ला आङो आ जोंनिथिंजाय जोंनि ओनसोलथिंजाय मा बोरै दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव जोंनि आबादारिफोरा माबोरै हाबा बा माबोरै आबा बाद खालामनाय जायो आं बिनि फारसे ओ एसे सावरायनो बा एसे जोंनि ओनसोलनिथिंनिफ्राय माबोरै आबाद खालामो बिनि सोमोन्दै बुंनो लादों जोंनि थिंनिजाय जोंनि बर' जोंनि बर' हारिनि आबादारिफोरा दैज्लां बोथोरावहाय ओ गुबै आबाद खालामो होनोब्लाथाय माइ आबा खालामो आरो माखासेफोरखौ औ आरो माखासेफोरखौ मेसें बोथोरावहायबो बिदि माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो ना थाय बांसिनखौनो दैज्लां बोथोराव आरो मेसें बोथोरावहाय ओ गा सैखौबो माइ आबाद खालामनायखौ जोङो नुनो मोना आरो माइ आबाद खालामनायनि अनगायैबो मेसें बो बोथोरावहाय जोंनि बर' आबादारिफोरा बायदिसिना बेलेग बेलेग आबाद खालामो आरो- आरो दैज्लां बोथोरावबो लोगोसे माइ आबाद खालामनायजों लोगोसे माखासे मैगं थाइगंनि आबाद खालामनाय- - खौ आङो जोंनि ओनसोलथिंजाय नुनो मोनो आरो
औ नांगौ औ
बेनि उनावहाय दैज्लां बोथोरावहाय ओ बयबो आबाद खालामो मेसें बोथोराव मानो आबाद गासैखौबो आबाद खालामनायखौ नुनो मोना होनोब्लाथाय आबाद ओ खोनानो मोनो खि ओ माखा माखासे दैनि आंखाल जानायावहाय मेसें बोथोराव माइ आबादखौ बारा एसेबां खालामनाय जाया जाया होननानैहाओ मानोना औ मानोना मेसें बोथोर- बोथोरावहाय जोंहा अखाबो बारा फैनो फैया बेखायनो माखासे दैनि आंखाल जायो नाथाय माखासे बे आबादारिफोरा मेसिनफोरनि मददजों दै दै बरननानैहाय आबाद खालामो। बो आरो नाथाय ओ दैज्लां बोथोर फोथोरावबा जोंनि आबादारिफोरखौ बयखौबो गावनि दुब्लि फोथारावहाय बिदि माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो मानोना दैज्लां बोथोराव जोंहा अखाफोरबो फैयो बिनिखायनो अखानि दैजों मदद लानानैहाय आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो औ बिदिब्ला ओ मा जोंनि बर' हारिखौ जोंनि ओनसोलथिंजाय माबोरै आबाद खालामो होनोब्लाथाय ओ गिबियाव माने जोंनि आबादारिफोरा माखासे खोथियाफोरखौ ओ फोग्रोनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय गावनि दुब्लि फोथारखौ मोसौजों एबा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै लाग्रोयो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ गोदो गोदायथ' गोबां बिदि मोसौ हालिफोरजोंहाय ओ हालेवनायफोरखौ नुनो मोनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिदि मोसौजों एवनायखौ बारा एसे एसेबां नुनो थांला ओ बांसिनखौनो ट्रेक्टर ट्रेक्टरफोर लागायनायखौ नुनो मोनो आरो मानोना मोसौफोरजों हालेवोब्ला जोंहा माखासे टाइमफोरबो समफोराबो गोबां गोलाव गोबां सम लायो नाथाय ट्रेक्टरफोरजों हाल हालएवोब्ला ससेयावनो गोबां बिदि बुरजा हाफोरखौ हालेवनो हायो आरो बिदिनो समनिबो रैखा जायो। बिनिखाय गोबां बिदि ट्रेक्टरफोरजों गावनि दुब्लि फोथारफोरखौ माइ गायनो थाखाय आ हारि हालेवनाइखौ जोङो नुनो मोन औ बिनि उनाव बेावहाय जेब्ला खोथिया गायजानाय बा फुजानाय महर जायो अब्ला बै समाव बिदिनो हिराफोर लानानै खोथिया फुयो बिनि उावहाय ओ माखासे रुवानिफोरखौ लानानैहाय गावनि फोथाराव बिदि हाजिराफोर रुवानि फोर लानानै माइफोरखौ गायनायफोरखौ जोंनि ओनसोलथिंजाय आङो नुनो मोनो आरो बिनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय गोबां बिदिनो हासारफोर होना गोबां बिदि जोथोन लानो आङो नुनो मोनो जेब्ला आरो बिनि उनाव माइफोरा मोजां जानानै जेब्ला गोजौ जानानै जेब्ला माइआ हाजानाय बा मोननाय बोथोर फैयो अब्ला बै टाइमावहाय हानानै गावनि बाख्रिफोराव बा हाखांनायनि उनावहाय बिदि माइफोरखौ ट्रेक्टरफोरजों बा मोसौफोरजों नानायनि उनावहाय गावनि बाख्रिफोराव सोनायखौ नुनो मोनो आरो आङो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ थिग बेबायदिनो मेसें बोथोरावबो जोंनिबादारिफोरा बेफोरबायदिनो माइ आबादखौ खालामो बेनिफ्राय जोंनि बे आबाद खालामनायनि गेजेरजोंनो गोबां आबादारिफोराबो बिदि माखासे मुलाम्फाफोर जायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंहा जोंनि बोसोरसेमानि दिनखौ बे माइ आबाद जे दैज्लां दैज्लांआव माय आबाद खालामबाय बेजोंनो गावनि देहाफोरखौ बा गावनि थांनानै थानाय जिउखौ खुंलाङो आरो बिदिनो माखासे आबादारिफोरा बेबायायदि आबाद खालामनायनि गेजेरजोंनो गावनि न'खर खुंलांनाय आरो गथ' गथायाइ फोरोंनायफोरखौ आङो जोंनि ओनसोलथिंजाय नुनो मोनदों आरो औ थि बे बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायबो बिदि आबाद खालामनायखौ माबोरै रोखोमनि खालामो आरो दैज्लां आरो मेसेङाव माबायदि मा मा आबाद खालामो बेखौ नोंथाङा बेसे फोरमायजागोन
औ नंगौ नोंथां नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंबाय आबादनि सायावबा नोंथांनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो। थिग बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो दैज्लां बोथोराव माइ गायनायनि अनगायैबो बिदिनो गोबां उफ्रा आबाद मावनाय जायो आरोखि जेरै
औ।
औ दैज्लांनि आबाद भेन्दि दैज्लांनि राङा लाव पनेलाव फानलौ केरेला टमट' बेफोरखौ मावनाय जायो आरोना बिलाहिफोरखौ औ लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव दासान्दि औ दैज्लां बोथोर गिबि आबादानो जाहैबाय जोंनिया माइ बेनिखायनो बांसिनानो जोंनि स दा माइखौनो मावगासिनो जेरै ओ बिदिनो जाय आबादारि गावनि गोसो बायसा माइ आबादखौबो मावो जेरै जोसा माइब्रा रनजित बायषथि बाहादुर बेफोरबायदि बायदि आरोना आरो लोगोसेनो खाय फाया सरखारनिफ्राय मोनबोनाय जोलैखौबो मावो नाथाय जोङो गोदो मावबोनाय बायदिनो बेफोरखौनो मावो आरो रनजित बायसं नो मानो होनोब्ला सोरखारनि अननाय बिधानफोरा समाव दैनि थाखाय बा हासार होयैनि मोजां हासार होनो हायि नि थाखायबो आबादा मोजां जानायखौ नुवा आरोखि
औ।
थिग बिबदिनो जोङो माइ आबाद मावनोब्ला जोंनो थोजासे जेरै जोङो दुब्लि फोथाराव जोंनो दै नांगौ जेब्ला अखा हानानै दुब्लिफोराव मोजां दै जा यो अब्ला जों हालएवगोन बेखौ जोङो ओ जागायजेनो आरो बेनि उनावनो जोंनो गिबियावनो माइ गायनो जोंनो खोथिया नांगौ जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइलिनि गोनांथि जायो जोङो बै माइलिखौ हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै नङाब्ला जों गावनि न नयावनो थानाय गोदो गायखांनाय जोङो जाय माइआ मोजां एबा गोग्गो जों बैफोरखौ मायलि महरै दो थुमनाय माइ दैखौ जोङो फाथिनो फाथोनि बस्थायाव जोङो सोनानै दैयाव हरसेबा हरैनि थाखाय जोङो सोमना दोनो बेनि उनाव जोङो जेब्ला एसे बियो ओ रुइगोन अब्ला जों बेखौ बोखांनानै जोङो एसे लाम सोनानै दोननाय जायो लामस्रोनायाव जोङो बेखौ थालिर बिलाइजों एबा जोङो बिदिनो थास बिलाइ गेदेर गेदेर गैया होमबा जों बेजों खोबना दोननाय जायो बेनि उनाव जेब्ला एसे ए से गाजायनाय फैगोन जों बेखौ खोथिया फोरनो हायो आरोखि बेनि उनाव जोङो खोथियाफोरनि खोथिया थिलिखौ जोङो मोजाङै टेक्टरजों एबा मोसौजों हेवनाय जायो नाथाय दानि जुगावथ गोबाङानो टेक्टरजों हेवो मानो होमबा समनि आंखाल नोंथाङा एसे आगोलावनो फोरमायखांबाय लोगोसे जोंहा समाव जोंहा अखाया मालाबा थाब हायो मालाबा उन हायो बेनि थाख खायनो दैनि आंखालावबो जोङो ओ टेक्टरफोरजोंनो हाखु दाखु जों हेवनानै खो खोथियाफोरखौ फोनाय जायो आरोखि मानो होनोब्ला मोसौजोंथ हेवबा जोंना गोबाव नांगौ ना बेनिखाय बेनि उनाव जेब्ला खोथिया थिलिखौ जोङो मोजाङै हाब्रु गल गल जाजासे जोङो मोजाङै हेवना लागोन। बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ खादा एबा
दुुब्लियाव जों लानानै दास्रो दास्रो होनाय जायो लोगोसेनो खोथियाखौ जोङो सास्रोखांनायनि उनाव मोज जाङै बेखौ आलि सालि थेखांनानै मोजां आलि खोनानै नांगौ जखानि दै खोनानै जोङो बेखौ बेराबो दुमनाय जायो आरोखि मानो होनोब्ला दैज्लां बोथोराव थ' गोबां मोसौ बोरमाफोरा उदां जायो नालाय आदारनि आंखालनि थाखाय बेनिखायनो जाहा थे बेफोर बेखौ गाग्लिबायनो हाया बेनिखायनो आरोना आरो लोगोसे दाउसिन दाउलाफोरनिफ्रायबो एसे रैखानि थाखाय जोङो बेराखौ दुमनाय जायो। बेरा दुमनाय बुङोब्ला जोङो बायनानै मोन नाय नेट एबा जों गावनि नआवनो थानाय औवाफोरजोंबो जोङो दुमनो हायो। बेनि उनाव जेब्ला खोथियाया ओ नैजिबा थामजि दिननि उनाव लावबोगोन अबोला जों बेखौ माइ गायनो हानाय जायो आरोखि। बेनि उनाव जोङो माइ फोथारखौबो थिख बिब्दिनो आख आथिखालनि ओंखारनाय मेसिन टेक थरजोङो बयबो जोंनो हेवनानै दाथ' आलि दाननायबो ओंखारबाय टेक्टरजोंनो लोगोसे हेवफानायजोंनो थिग बिब्दिनो जोङो औ। माइ थिलिखौबो मोजाङै हेवना लानानै जोङो ओ गामिनिनो आइजोफोरखौ लिंनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो। खोथियाखौ फुना लानानै नाथाय गोदोथ' जों मिथिना मोनोमोन एबा जोङो खोनादों ओ बिदिनो ओ ओ मा होनो बे बदल गायनाय एबा सावरि जानायखौ जोङो गोबां नुयोमोन नाथाय दा थ' रांनिबो आंखाल बेनि खायनो गोबां आइजोफोरा दानिया रांनि गायनायखौ जोङो नुनो मोनसै। लोगोसेनो जों जाय आइजो फोरखौ जोङो माइ गायनो लिङो जों बैसोरनो ओ माइ हरनो गोनां माइ हरो ए बा रांबो हरनो गोनां जायो आरोखि बिनि उनाव बिब्दिनो माइआ जे ब्ला ओ से दा नै दान थाम दाननि उनाव मबेयाव फिथाइ ओंखारगोन अब्ला जों बेखौ हानानै नआव लाबोनाय जायो लोगोसेनो जोङो ट्रेक्टरजोंनो माइ नानाय नायो मानो होनबा टेक्टरजोंनो बेयाव जिगाबा जिबाब ओंखारलाङो लोग गोसे माइआ माइ ओंखारो आरोखि नाथाय जोङो गोदो मि थिगौमोन जे जोङो मोसौजोंनो माइ नायोमोन होननानै नाथाय आथिखालथ' बिगियाननि जुग बेनिखायनो जोंनिया जेसें हायो जाय बेजों जोङो थाब जायो जों बेखौनो मावनाय जायो न ङा होमबा औ बिनि उनाव जोङो ट्रेक्टर जों नाना जों बेखौ बाख्रि बायदियाव जोङो बा दुलिफोराव जोङो सोना दोननाय जायो गोबाव समनि थाखाय जोङो लाखिनाय जायो नालाय माइखौ लोगोसेनो माइ गायखांनाय दुब्लिफोरावनो जोंनिया मेसेंनि आबाद बुङोब्ला जेरै बेसर सबाय मटर लाइ लाफा बिबदि नो ओ मेसेंनियाबा बानदा कबि फुल कबि मुला धोदिया जो बैफोरखौबो मावनाय जायो आरोखि औ जोङो बै फोरनिफायबो बिदिनो जों हाथाय बाजारफोराव फालांगि महरै जोङो फानहैनानै जोङो बैफोरनिफाबो एसेबाबो जोङो रां बुथुमनो हायो एबा जोङो रांनि मदद मोनो। जेरै जोङो लोगोसे बेसरखौबो जोङो बिदिनो जोङो बेसर फिथाइखौबो जोङो फाननो हायो नङाब्ला जों गावनो नआवनो जोङो थाव फेरेदनानै लोंनो हायो। लोगोसे जोङो बेसर साखलि खौबो जोङो सावनानै बेखौ खारै महरैबो दिहुननो हायो।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननिथिं जाय दैल्जां आरो मेसेंआव मा मा आबद खालामनाय जायो आं बेखौ मिथिना मोनबाय आरो जोंनिथिंजायबो बिदिनो मेसें आबादाव माइ आबाद खालामनायजों लोगोसे माखासे आबादारिफोरा जुखाम आबादबो खौ खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आङो ओम औ बिदि ब्ला नोंथां नोंथांनिफ्राय बिदि माखासे खोथाफोर मिथिनानै आरो नोंथांजों सावरायनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथां जाहा समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो सावरायनायखौ बेसेबांखिनियावनो दोन्थ जासिगोन नामा?
औ नंगौ नंथां औ दे होनबा।